हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
ओ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि।
औ नोंथांजों बे समाव नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे नोंथांजों माखासे ओ जोंनि माबायाव हारिमुआव माबादि दाउ, अमा, जिब जुनार फिसियो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावराय सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
अ सावरायजागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा दाउखौ माबोरै फिसियो बेनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांनो दाउखौ बोरै फिसियो आं नोंथांनो बेबायदिबा फोरमायलांनोसै
औ नोंथां
जोंनो दाउ फिसिनो थाखाय जोंहा जोलैनि गोनांथि जायो जेरैहाय न'नि दाउ न'नि दाउआबो गोबां जोलैनि दं बेबायदिनो बाहेरनि बा सालाननि सालाननिबो गोबां जोलै दङ जिखुनु मोनसे जोलै जोंहा बासिना लानो नांगोन बेनि उनाव जोंहा नांगोन मोनसे मोनसे न' जायखौ जोङो बर'आव गग्रा बुंनाय जायो बेबायदिनो जोंहा बेबायदि एसे बिथा खोस्रोनानै मानसि थाग्रा फोरबायदि एसे बिथा होस्रोनानै जोंहा थाम फुटसो जोंहा गाहायाव मोजांहाय जेनला बा औवानि खाथि जेननानै सोरगिदिं होथेजोबनांगोन आरो बेनि सायाव जोंहा ओ बेबायदिनो नेट नङाबा माबा मोनसे औवानि गेसें माबा हेबनानै जेनलाब हेबनानै जोंहा होथेनो नांगोन आरो बेयाव जोंहा गोबां बोथोर सोलायो बेनि थाखायनो जोङो गरम बोथोरनि थाखाय बा अखा बोथोरनि थाखाय बा गोजां बोथोरनि थाखाय जोङो गासिबो केपासिटि खौ जोङो खालामना लानो नांगोन जेरैहाय अखा हायोब्ला प्लास्टिक होथेनानै जोङो अखाखौ सारसननायनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय बेबायदिनो बिदुंनिफ्राय बा सान्दुं गोसानिफ्राय जोङोओ बार मोननो थाखाय जोंङो गिसेब बा बेबायदिनो प्लास्टिकफोरखौ बोखारना होनानै जोङो बार हाबनो हानाय बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावबो औ माबा मेसें बोथोरावबो जोंहा बेबायदिनो गोजाङो नालाय बेनि थाखायनो जोंहा लाइट बा साइडनि जे बेरा बेयाव जोङो मिट माद मोजाङै होथेनाय जानो नांगोन आरो बेबायदिनो जोङो न'आ जेब्ला रेडि जागोन जोङो गिबियावनो दाउ गोरलै गोरलै सोगोन दा जेरैहाय न'नि दाउखौनो हमदो जों हमनानै ला जों बयबो न'आवनो न'नि दाउ फिसियो नालाय लकेल दाउ बेखौनो जोङो गोबां
बिबांनि नङाब्लाबो जेरैहाय नैजौ थामजौ ब्रैजौ बेबायदि फिसिनो नांगौ आरो बाराद्राय खमबाथाय जोंहा मुलाम्फाखौ थिख सोंनो खस्थ' जायो बेनि थाखायनो जोङो बेखिनि एसे लागोन गोरलैयाव बिसोरनो बिमा गैयिलाय जोंहा बिदुंनि गोनांथि जायो बा गरमनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोङो गोजा लाइट जाय जौसे वार्डनि बिदुं होनो हानाय बा गरम होनो हानाय बेखौ जोङो बानायना दोननो नांगोन आरो बिमा गैया नालाय बेनि थाखायनो जोङो बे फिसानि थाखाय जोङो बेखौ रेडि खालामना लानांगोन बेनि उनाव जोंहा नांगोन फिसानि थाखाय बेबायदिनो भेक्सिन जेरै मानसिनि थाखाय पलिय' होयो ओ बायदिसिना बेराम आजार सन्देरनो हायि बा सोमजिनो हायिनि बायदि बेबायदिनो जोंहा बेनि थाखाय नांगोन ओ भेक्सिन जोंहा हप्तासे नै हप्ता थाम हप्ता बेबायदिनो बा हप्ता बा से मनि नै मासनि बेबायदिनो गोबां जोंहा पलिअ' बायदि भेक्सिन दङ आरो बेखौ जोङो लगायना लगायना होनो नां गौ बे दाउफोरनो। बेबायदिनो जोंहा आरो नांगोन आदार आदारनि बागै बुङोब्ला नोंथां जोंहा दा न'नि आदार जेरैहाय माइरं गुन्दै बेबायदि माइ एंखुर बेबायदि होनानै फिसियोबाथाय जोंहा दाउफोरा थाब देरा थाब देरा नालाय जोङो बेखौ फाननो बा बेनिफ्राय मुलाम्फ फा खालामनो जोंहा गोबाव सम नांगौ बेनि थाखायनो जोङो दाना जाय लेयार दाना ओ स्टार्टार दाना बेबायदिनो गद्रेजनि गोबां कम्पानिनि जोंहा सालानि दारा मोनो आरो नोंथां बेबायदि दानाखौ जाहैबाथाय जोंहा दाउनिफ्राय थाब ओ मुलाम्फाखौ मोनो नो हायो बा थाब फाननो हायो आरो बेखौ द' दाननि गेजेरावनो जोङो ओ से केजि जाहाय खालामनो हायो मानोना बे दानाफोराव गोबां प्रटिन थायो जेरैहाय बेयो ओ जुखामनि फ्राय बानायनाय जायो बेयाव प्रटिननि एसे मेडिसिन होनाय जायो बेबायदिनो जोंहा बेखौ ओ बेबायदि आदार जाहोयोबाथाय थाब मुलाम्फाखौ मोननो हायो आं बेयो ओ जोंहा साइद इफेक्टबो गैया। मानोना बेयाव जोंहा प्रटिननिल' आदारखौ होनाय जायो प्रटिन गोनां ओ जे बुस्थु बेफोरो प्रटिन जाय बुस्थुआव प्रटिन थायो बेखौ जोङो होनाय जायो आरो जोङो बाराद्राय बेयाव साइद एफे इफेक्ट मोननो हाया मानो होनोब्ला बेयाव गाज्रि बेसाद होनाय जाया आरो भेक्सिननि बागै बुङोब्लाथाय जोंहा बेमारनि थाखाय बा बायदिसिना बेमार फैयोना नोंथां दानि जुगाव बेनि थाखाय जोङो बै बैमारनिफ्राय रै खा मोननो थाखाय जोंहा बे भेक्सिनखौ होनाय जायो जोङो मासे दाउखौ बा जो दाउखौ जोङो अराय समनि थाखाय दोननोबाथाय जोङो ओ गु दानसिम जोंहा भेक्सिन होनो गोनां जायो बे दाउआ बे भेक्सिनखौ होजोबोब्लाथाय जोंहा अराय समनि थाखाय बियो ओ थायो आरो बेबायदिनो गाव हारसिं बैसो जानानै बा बेयो बैसो जानानै गाव हारसिं थैलाङाबाथाय बेखौ बेमार आजार आजारा बुथारनो हायो बेबायदि खालामनो हायो आरो नोंथां जाय बिमाखौ बा दाउ बिमाखौ नोङो अराय समनि थाखाय बिदै दैनो थाखाय बा फिसा खांनो थाखाय दोननोबाथाय बेबायदि होनो नो नांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो ओ खम समनि गेज जेरावनो दानाखौ जाहोनानै जोङो बाजाराव ओ फाननानै बा बेदरनि थाखाय फाननानै जोङो मुलाम्फाखौ लानो हायो आरो दा नोंथाङाबो बेबायदिनो माबा मोनसे फिसियो नामा नोंथां
औ नोंथां फियो फिसिनायालाय नोंथां बिदिनो नोंथाङा जेरै दा फिसियो बेबायदिनो आंबो मोसौ फिसियो आरो नोंथां औ मोसौ फिसि नाया जाहैबाय जोंहा खम बेसेनाव बाहायनानै गोबां रां जोङो मुलाम्फा खालामनायखौनो जों मोसौ फिसिनाय होनना बुंनो हायो दा जायनि गेजेरजों जोङो माखासे न'खरनि गोनांथि जानाय जानाय मुवा बुस्थु बेफोराव जोङो खरसा खालामनाय बेखौनो जोङो मोसौ फिसिनानै खालामनाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो मोसौ फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जायगानि गोनांथि जाग्रोयो जाय जायगाखौ नोंथा नोथाङा गामि ओनसोलनिफ्राय एसे जानगाराव खालामबा मोजां जायो मानो होनोब्ला जोंहा औ मोसौनि माखासे मोनामनाय गेसफोर ओंखारो जेरै गोबोरनिफ्रायबो ओंखारनाय गेस मोसौनिफ्राय ओंखारनाय गेस बेबायदिनो जोंहा मोसौ थायोब्ला बांसिन थाम्फै बायदिसिनाया फैयो आरोना नोंथां बिदिनि थाखाय गामिनि इसे जानगाराव खालामनो नांगौ जाहाथे दे रावबो सुबुङा जेबो गाज्रि मोनामनाय जेबो खस्थ'खौ मोना आरोना जेंनाजों जेबो मोगा मोगि जानांनाय नङा बेनि थाखाय जोङो ओ हाग्रा ओनसोल बा हाग्रा साखाथियाव जोङो लायोबा मोजां जायो जेरैहाय जोङो बेहाव लायोब्लाथाय गिबियावनो हाखौ सायख' नानै लादो हाखौ सायख'खांनायनि उनावहाय जोंहा मोसौनि थाखाय थाग्रा जि गलि बेखौ गलि बेखौ थाग थियारि खालामना लाग्रोनांगौ आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा मोसौखौ फिसिनो थाखाय माखासे मोसौखौ नोंथाङा गुबुननिफ्रायबो लाना फैनो हागोन गुबुन जायगानिफ्राय बायनानै बा गिबियाव नोंथांनाव एफा एनै मोसौ दङब्ला बेखौनो नोंथाङा फिसा जाहोनानै बाराय होनो हायो आरो।
औ नोंथां।
आथिखालाव आंहा बांसिन आनो मोसौआ आंनिया मा जोंनि ओनसोलाव मोननाय बा जोंनि जायगायाव मोननाय मोसौखौनो फिसिनाय जायो आरो ओ खमैबो आंहा बे मोसौफोरा सेजौनिबो बांसिन दङ फिसाफोरखौ लाफानानै नायोब्लाथाय बिदिनो बांसिन मोसौआनो आंहा दा बोथोरा दैज्लां बोथोर गाइखेर बांसिन मोनो आरो दा बे समावहाय मानो होनबा गाइखेर होग्रा मोसौआ बांसिन न आंहा माने बांसिनां गाय गाइखेर होनाय बा गाइखेर फाननानैुलामफाखौ नागिरो नालाय ओंखायनो बांसिन गाइखेर होग्रा मोसौखौ बांसिन लादो आरो आङो। माने गाय मोसौखौ आरो ओ बिदिनो जोंहा मोसौनिफ्राय मा मा मुलाम्फा जायो होनना बुङोब्ला बेनि गाइखेर खौ फाननानैहाय मुलाम्फा जायो मासे मोसौआ सानसेयाव नै बा थाम लिटार गाइखेर होयो। बेखौ जोङो से लिटार गाइखेरखौहाय ब्रैजि राङाव फानहरनाय जायो। जाय मोसौखौ जोङो ओ गासै मोसौआ हमना ला बाजिथा मोसौआ गाइखेर होयो आंनिया बे बाजिथाम मोसौआ मासे मोसौआ थाम लिटारै गाइखेरै होयोब्ला बेयो आं सानसेयाव मा जागोन सेजौ बाजि लिटार गाइखेर होनाय जागोन आरो ना नोंथां गासैखौ दाजाबनानै नायोब्ला अब्लाथाय बे सेजौ बाजि लिटारखौ आङो ब्रैजि रांजों सानजाबनानै होयोब्ला बेसेबां मोनो होनना बुंनो हायो द रोजा रां सानसेनि थाखाय। आरोना नोंथां मालाबा इनि इसे गोजौआवबो थाङो आरो नोंथां। माने जोंहा मोसौनि आदार जानायजोंसो जोङो गाइखेरनि ओंखारनायाबो सोनारो आरो
औ
बिदिनो आंहा मोसौखौ सामलायनो थाखाय सानै गुरखिया बा लाउखारबो लानाय जादों आरो नोंथां। जाय बिसोरो मोसौखौ नायफिनो माने एसेबां बुरजा मोसौ बेखौ आं नायफिननो हाया नालाय ओंखायनो आं सानै बे मोसौ गुमग्रा लानानै दोनदों आरो। जाय बिसोरनि थाखाय आङो दानफायाव जि रोजा राङै सासेनो होनाय जायो आरो सासे सासेयाव ओ थिग बे बिदिनो मोसौखौ गाइखेरल' फाननानै नङा जोङो मोसौनि जे खि बे खिया जोंहा गोबोरखिया हासार जायो। जाय हासारा जोंनि आबादफोरनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा आरोना बेसेन गोसा होन्नाबो जों बुंनो हायो। बेफोरखौ आङो ओ ओम गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनाय जायो आरो आं ननि आबाद न'निनो आबाद फोथारावहाय बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो से ट्रेक्टरनि ट्रेक्टर गंसेनि थुलि मोनसे आङो बेखौ जिबा जौ रां बा जिनैजौ रां बेफोराव फानहरनाय जायो आरो नोंथां बोथोर लाना बोथोर थिग बिबायदिनो मोसौखौबो आङो माबेबा समावहाय जेब्ला मोसौ आंनाव बांद्राय जायो बा सा मबेबा मोसौफोरखौ सम बोथोर जायोब्ला जोंहा फानहरनांगौ जायो नालाय बेफोरखौबो आङो फानहरनाय जायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ जोंहा मोसौजों माखासे ओ जेंना जेंनिबो जानो गोनां जायो जेरैहाय माखासे समावनो जोंहा मोसौनि बेमार आजारफोरा फैलायबाय थायोना बे मोसौनि बेमार आजारफोरा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों बांसिन माखौ नुनो मोनो आइ बेरनाय जाय मोसौनि देहा मोदोमफोराव माने सिथर लुदाव लुदि जाबोनाय आरो ना। ओ बेजों लोगोसे सौखा जानाय आरो आथिं खरा जायोदि जोंहा बिदिबो एन एफ ओमफ्राय आरो जोंहा उदै दुनाय बेफोरबायदि बायदि जेंनाफोरजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। अब्लाथाय बिदि जायोब्ला आङो मा ओ खा थिनि जुनार फाहामगिरि डाक्टरखौ लेंनानै लाबोयो आरो ना बेफोरखौ फाहामनो थाखाय। बिदिनो डक्टरफोरा फैनानै बिजि मुलि बायदिसिना जि नांगौ रोखोमनि ओ फाहामथायाइ बेफोरफोर खौ होलाङो।
औ औ
बेजों लोगोसे माखासे ओ जे बिसोरनि देहाखौ सामलायनो थाखाय आंबो बाहागो लानांगौ जायो आरो सम सम ओ थिग बेबायदिनो मोसौखौ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव जोंहा गासैबो आबाद फोथारानो माइ आबादजों बुफबनाय जायो जायनि जउाव जों मोसौ खौ हाग्रा खाथिजों नालाय जोंहा मोनसे मुलाम्फा दङ आरो ना गाहाय मुलाम्फा। जुदि आबाद फोथारा आबादजों बुंफोबा जोङो हाग्रायाव लांनानै मोसौखौ आदार जाहोहैनो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा गोजां बोथोर सम बा उदां बोथोर समाव जोंहा आबाद फोथारफोरा माने जेबो आबजों बुफबना थाया जोंनियाव बांसिन मा माइ आबादखौल' गाहायै मावनाय जायो बि उदां बोथोर समाव जोंहा ओ फोथार लान्दाङै थायो जायनि जाहनाव जोङो उदाङैनो मोसौफोरखौ आबाद फोथाराव बे जोङो हगारना होनो हायो बा गुमहैनो हायो आरो। ओम थिग बेबायदिनो मोसौ फाननानै जेरै- आंल' नङा गोबां सुबुंफोरानो बे मोसौ फिनाय हाबाखौ मावगासिनो दं जायनि गेजेराव